अ थां नोंथांजों दसे रायज्लाय माने रायज्लायनो होननानै फन हरनाय जाबाय आरो ना
आदसा हागोन दे नोंथाङा रायलायजागोन
अ दायो जानायनि सायाव रायलायनोसै होनबा ना?
औ जायो दे नोंथां दे रायलाय जागोन
नोंथाङा बिदिनो मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंथ' ओरै बर'फोरनि जानाय होनबाय अनला सबाय ओरै सि माहोनोमोनलाय नार जिजों अमा बेफोरखौ जानो मोजां मोनो
औ औ नोंगौ
आरो ओरै दाउ थाबाय लकेल दाउ
औ
बेफोरखौ नोंथाङालाय मा माखौ जानो मोजां मो नो
आं बुङोबाथ' बिदिनो नारजिजों अमा आरो ओरै नाफाम जानो मोजां मोनो आरोना आरो ओरै मैथाजों एम्फौ न'आव फिसिनाय एम्फौ
औ औ
औवा मेवाइजों अनला आरो ओरै साम'जों अ सा सबायाइजों साम'जों बिदिनो आरोना
औ
ओ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ बोरै बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोङो बोरै सङो
अनला ओंख्रिखौथ' माइरंनिजों बानायो नालाय माइरंजों माइरंखौ देनानै माइरंखौ अन गुन्दै देनानै बानायो
औ
फास्स्टआव माइरंखौ दे सोमनानै देना लाबाय ओरै दैयाव ओइदिनो मेवा रुयो मेवाखौ सं मेवाजों संनोबा मेवाखौ रुसिगोन बिनि उनाव मेवआयआ मोन दानि बेखौ होसिगोन बिदिनो संनानै मा जायो आरोमा नो
औ
थां नोंजे सबाय साम' जानो मोजां मोनो होन्दों सबायजों साम'जों बोरै संङो जागोन नामा
साम'जों साम'जों ना फासआव सबायखौ एवनानै लाबाय, एवनानै हु-हुख्रेमबाय, हुख्रेमनानै मिजि -मिजि खालामना लाग्रोगोन आरोना
औ औ
फाय ओरै साम'खौ थाव बिदिनो बानलु, संख्रि होनानै एवना लाग्रोबाय मो जां नो बेनि उनाव सबाइखौ रु-संबाय आरोना संनानै जेब्ला गोदौबा गोदौगोन होमबा बे समाव बे एवनाय साम'खौ सबयाव होगोन आरो ओमफाय बेनि उनाव ओरै खारै होसिगोन एसे संख्रि बिदिनो होननानै संनानै होयो आरो ना
औ आरो नोंथांङा जे नाफाम जानो मोजां मोनो होनदों नाफाम खौ माबायदि बानाय
नाफामखौ ना? नाफामखौ बिदिनो ना-नाखौ फोरानना लागोरबाय फोराननानै
औ
दे फोराननानै देयो-देयो आरो ना सोरबा सोरबा
औ
नानै बेखौ ओरै नाफाम बुंङोबाथ' नाफामाव मा नाफाम बानायनोथ' जों माबानांगोन ना दिनो मा होनगोन बेखौ सोरबा बयामाव बानायो सोरबा औवा हासुंङाव बानायो।
औ औ
नों ओं नोंथांमोननि जायगाफ्राव मेवाइफोर मोन नो हायोना?
मेवाइखौथ' मोनो नोंथां मोननाया।
औ
आरै सानसेल' मोननाय जायो हाजो जो आव मोननाय जायो बांसिन मेवाखौ आरो गोग खै बानायो गोखै बानायनानै एवना जायो। जोंनि साहा ओनसोलाव
औ औ नंगौ नंगौ।
आरो ओरै फिथाइ-सामथाइनि बेलायाव नोंथांङा माखौ साबसिन मोजां मोनो जानो?
फिथाइ-सामथाइनि बेलायावथ' ओरै जोंनि लकेल फिथाइ-सामथाइ होनबा ओरै साहा ओनसोलावथ' आफेल माबा आफेलनो साला खान्थाल थाबाय ओरै थाइजौ थाबाय इफोरनोसै आरो जोंनि सा ओनसोलाव
बुंनायाव बुंङो माथो। लकेल फिथाइ बुङोबा बांसिन ओरै सुफारि फिथाइ आरो थालिरखौथ' बांसिन मोननो हायोना? थालिर गामि गामियावथ' बिफां ला थाखाजोबबो थालिर बिफां‌। बिदिनो थालिर आरो स फारि ओरै बोथोरनि फिथाइ बुङोबा आरो थाइजौ, खान्थाल, लिसु
औ
आं बांसिन मोजां मोननाया जाबाय लिसु आरो थालिर।
आतसा
औ
नोंथांमोनहाबो माबाफोर आबाद मावोमोन नामा? ओरै बिदि फिथाइ सामथाइनि?
आबादथ' मावनाय जाया माने आबाद बायदियानो हमना लादो थालिर बिफाङाथ' थायो नालाय थालिर बिफाङा ओरै गोरलै गोरलै ओंखारबाय थायोना? बेखौनो माने
औ
बायदि गायनानै दोनो आरो ना?
औ औ
औ
आतसा नोंथांमोन नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो?
ओनसोलावथ' ओरै फिथाइ सामथायाइनि बुङोबा, थाइजौ बिफांनि आबादबो मावबोनो हायो आरो ओरै नारें आरो ओरै लिसु ओरै जुखाम। बिदिनो आरोखि।
औ
आफेल आंगुरा बुङोबाथ' जोंनि जायगायाव जाखायाना बियो ओरै बुङोबा भुटान बेफोर जायगाफ्रावसो जायो आफेल फिथाइनि आबादा। आरो ओरै जोंनियाव बेसेना गोबां बारा जानायनि जाहोनाव बायनानै जानो हाया जायो आरोना बेफोर
औ औ औ जोंनि ओनसोलाव खमबो मोनो जाहैबाय बेफोरबायदि फिथाइखौ। गुबुन गुबुन हादोराव बारा जाहैबाय, बेनिखायनो दामफोराबो जोंनि ओनसोलाव दा बारा जायो आरो गुबुन ओनसोलाव खम जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ ओरै जोंनि जायगायाव बेफोर आबादा जायाना?
औ औ
खम माबा खम बिबांनि नुयो आरोना नोंथां?
औ खम खम हेल'
औ नोंथां बुंलाय
नोंथाङा नारजि अमा बुंदोंमोन ना नारजि अमाखौ बोरै बोरै संना जायो इखौ एसे फोरमायना होनाय?
आदसा नोंथां नारजि अमाखौ गिबियाव नार जिजों नारजिखौ फुदुंग्रोना लाबाय नोंथां बिनि उनाव अमा बेदर खौ एवफ्रामनानै इयाव बेयाव होना होसिगोन आरो माने नारजि एवफ्राम अमा बेदर एवफ्रामनानै नारजि संनायाव होना होासिगोन माने अमा बेदरखौ बिनि उनाव संख्रि होसिगोन बानलु बायदिसिना देना होसि
औ औ औ
बिदिनो खारै एसे होसिगोन बे खारै जेनेबाथ' थालिर फस्लानि दिहुननाय ओरै सबायाइनि बायदि उननाय
औ अ अ
बेबायदिनो संना जानाय जायो आरो नोंथांमोन
ओ खोनादों अ नोंथांजों रायज्लायना खोब गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
आसा खालामो उनफ्राव सावरायनो मोनफिनबावगोन
औ
औ दे होनबा ना
औ देे दे